हेलौ नोंथां औ खोनाबाय ना नोंथां औ औ औ औ औ आ जों बा दावबायनायनि सायाव सावरायसै नामा नोंथां
नंगौ नंगौ नं
औ दे होनबा जागायसै ना
औ औ दावबायनाय बुंङोब्लाथ जों माने गोबां रोखोमनि दावबायनाय दं नोंथां जे- रै अख्रांजों दावबायनाय जेरै ट्रेनजों दावबायनाय
औ औ नंगौ
जेरै दैजों बा जाहाजजों दावबायनाय जेरै आ थाबा- यनानैबो दावबायनाय दं बिनि अनगायैबो गारि मथरजों दावबायनाय बिनि अनगायै बो जेरै बेरायनायनि दावबायनाय
औ
आ माखासे इडुकेसन पारपासनि थाखाय दावबायनाय
औ।
आ माखासे लावखार ओंखाम जानायनि दावबायनाय
नोंगौ।
बायदि रोखोमनि दावबायनायखौ जों मोननो हायो आरोखि।
नोंगौ नोंगौ।
आ बिनि गेजेरावनो आं माने मोनसे जेनेबा हमना लाबाय आं मोनसे आ मोनसे फेमास मोनसे आं नेसनेल रायमना नेसनेल पार्कआव आं दावबायनायखौनो हमना लासै नोंथां।
औ औ
औ। जेरै जों रायमना औ औ रायमना नेसनेल पार्कआव जों बेरायनो थाङोबा जों जेरै जों आ बायदिसिना जेरै जिब जुनारफोर जेरै आ मैदेरनिफ्राय लानानै ओ मोख्रा मै ओ मान दाबफोर बेनि अनगायैबो जेरै दाावसिनफोरनि मादाव जेरैहाय दाावरायाइफोर आरो माखासे मानि मोनथियै आ दाावसिनफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां। लोगोसे बिनि अनगायै बो ओ जों बाय बायदिसिना मानि मोनथियै माखासे नुफेरै नुफेरै बिफां लाइफांफोर बेन्दों बेनलाफोर आ बेफोरखौ जों नुनो हायो। लोगोसे नुनायजों लोगोसे जों बेफोरनि जों गोबां रोखोमनि माखासे ओ मोनथियै जिरादफोरखौ जों मोनथिनानै लानो हायो। लोगोसे जों बिनिफ्राय ओ माखासे ओ मोजां मोनसे जों मा होनो बिदिखौ एक्सपिरेन्सखौ जों बुथुमना लानो हायो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ। दा नोंथाङा ओ औ। ओ नोंथांनाव बे समावहाय आं मोनसे ओ कुइसन खालामनोसै ओ नों नोंथाङा दा बे समाव नोंथाङा माने
औ।
माने नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि अनगायै नोंथांनि स्टेटनि अनगायै ओ नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेबायदि बेरायनो मोनखो?
औ आं औ औ औ औ औ आं नि जोंनि आसामनि अनगायै माने आं थांबाय दार्जिलिं थांबाय जोंनाव ओ ओ मानेपुर थां बाय ओ स्किम थां बाय बिदिनो मिज'राम थांबाय। बिदिनो त्रिपुरा थां बाय ओ अरुणाचल थां
औ औ
औ मेघालया थांब बाय बेनि अनगा दा ओ वेस्ट बेंगल बिहार बेबो थांबाय आरोखि लोगोसे आं नागालेण्ड थांबाय ओ नागालेण्डनि खेथ्रआव आं बुंनोसै नोंथां ओ जेरै हमना लाबाय औ औ नागालेण्डनि खेथ्र'आव आं बाय सानना लाबाय जेनेबा जुक' भेलि ट्रेकिं खालामबाय
औ
औ ओ जु कुबिलिया मोनसे माने ओ जोंनि भारतनि मादावनो मोनसे इउनिक मोनसे माने ओ मोनसे ओ ट्रेकिं मोनसे माबा स्पट होनना बुङो जायो आरो। ओ‌ माने बेबायदि जायगा जों भारताव नुनो मोननायबो नङा औ जाय बेखौ जों ओ ट्रेकिं खालामनो थाखाय ओ खमैब्लाबो थाम आरो ब्रै थाम नङाबा ब्रै घन्टासो सम नांगौ‌ ओ मेन माने पइन्टसिम सहैनो थाखाय बेनि गेजेराव जों गोबां खस्थबो मोनगोन माने मानो गाखोफ्लांखो मानो फैफ्लांखो सानगोन नाथाय जेब्ला मोनसेयो पइन्टसिम सहैगोन अब्ला जों बेफोर गासैखौबो बावजोबनायखौ जों मोन एक्सपिरियेन्स खालामनो हायो औ लोगोसे बिनि बेलायावनो जों माने ओ जेब्ला जों ओ नागालेण्डनिनो जेनेबा मोनसे कहना भिलेजफोर जों बेफोराव दावबायनो हायो मोनसे इउनिक भिलेज बेबो मोनसे गामि लोगोसे ओरैबायदि गामिफोरबो दंबावो नागालेण्डआवनो ओ जे गामि फोरनि दग दखानफोराव थाङोब्ला जों माने दखानदार फोरखौ जों नुनायबो नङा आरोखि बेफोरबादि जायगाबो दं औ औ जेराव जोंङो माने मोनसे प्राइज लिरना थागोन आरोखि बे मोनसे उ मुगा एद एथकेजि बुङोबा एथ बिदिल लिरनानै थाहैनाय नुगोन ओमफ्राय मोनसे नों जाय मोनसे बेनि बेसादखौ लायगोन बेसोर जास्ट फैसाखौल होना फैनांसिगौ बेफोरबायादि इउनिक इउनिक जायगाफोरखौ नुनो हागोन आरोखि नोंथां
होम
दा नोंथाङा नोंथांनि बि दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
आंथ आ नर्थ इस्टआवहाय बेबायदि बेरायनो मोनफेराखै ओ अरुणाचलावहाय आंङो बेरायफेरबाय‌ आ दाखलिसो आंङो दाखलिसो आंङो माबायावहाय इटानगराव थांनानै फैदों बे बेजों लोगोसे आंङो दावबायनाय बुङोब्ला आंङो दिल्लीयाव बेवहाय थांखांबाय दिल्लीयावहाय आंङो लटास टेम्पोल आरो ताजमहल आरो रेड पर्ट बेफोरावहाय थांनो मोनबाय आरो
औ ओ दा नोंथाङा बिदिनो दिल्लीनि बागै माखासे नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ फोरमायनो हागोन नामा
आआ आं एसे फोरमायगोन आं बारा ओ रिसार्चबो खालामहैयाखै नालाय आं जास्ट माने बेरायनोसो थांदोंमोन नालाय जायगा नायनो होननानै थारमाने ओ ताजमहलाव आंङो थांनानै ओरैबायदि मोनसे जे अ सोमोनांथाव मोनसे सानखांनाय सोमजिदों आरो जे बेबायदि न जोंङो लाइफआवहाय आरो नु बा ओरैबायदि गिदिर माने जोंङो ओ मोगथाङाव नायोब बा माने आसुरित जायो आरो माने। थारमाने बेबायदि नखौ माने माबोरै लुथावना जों बेखौ माने सानबाबो सानखनो हाया आरो माने खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
हेलौ
हेलौ
औ औ औ औ नोंथांना आवाजआ एसे फिसा फैदों
दा मोजां खोनादों ना?
अ एसे फिसा फैदों माने
औ औ औ दे बुंलांदो नोंथाङा
खोनादों?
औ खोनादों
थांनानै माखासे जायगाफोरखौ आंङो भिजिट खालामहैदों रेड पर्ट आवबो आंङो थांदों दा रेड प्रद ओरैबायदि मोन मोनसे जायगा जाय ओ मोनदों ओ सि माने बिनि न‌ लुनायनि माखासे स्ट्राकसारफ्रानो माखासे ओ कन्स्ट्राकसन फ्रानो माने ओरैबादि बेलेग माने सानबाबो सानखनो हाया नायबाबो माने बायै बायदि आरो माने औ नोंथाङा दिल्लीयाव थांफेरनो मोनगोना बा थां
अ थांफेराखै नोंथां
थांफेराखैना दिनैसिम औ आचसा आचसा
औ दा नोंथाङा ओरैनो जोंनि बि टि सिव मानिे मोनसे बि टि सि मादाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नोंथाङा बबे बबे जायगा मे मेन मेन जायगा जाय फेमास आरोखिाव नोंथाङा मा मा जायगायाव नोंथाङा थां खोनाबाय दां नोंथां हेलौ यश हेलौ
हेलौ औ औ औ एसे माने टेकनिकेल एसे प्रब्लेम जादोंमोन माने खोनाबायना
औ खोनाबाय खोनाबाय
हेलौ औ औ औ खोनाबायदे खोनाबाय औ नोंथाङा ओरैनो दिल्लीफ्राव बेबायदि बेरायनो थांफेराखै नामा मा होननानै
ओंहो थांफेराखै आं नोंथां
औ
औ औ नोंथाङा ओरैनो मानि गुबुन जायगा जोंनि बि टि सिवहाय आरोखि जोंनि बडलेण्डओनसोलावबो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव नोंथाङा माने मेन मेन आरिखि फेमास जायगाफ्राव नोंथाङा थांफेरखो
बि टि सि आव आङो बुंनो थाङोब्लाबो क'क्राझारावहाय जेब्ला आङो इउ एन एकाडेमियाव फरायदोंमोन बै समावहाय आङो फार्स्ट मोन बे क'क्राझाराव थांजेनदों होननानै आङो बुंनो हायो आरो बेनि बेनि उननिफ्राय आङो बि टि सि आवहाय आङो नैथि खेबनि नि थाखाय आङो सांनो मोनफेराखै आरो
औ औ औ औ औ नोंथाङा ओ जेनेबा जोंनि जेनेबा रायमना नेसनेल पार्कआव फैफेराखैना नोंथां
आङो बेबायदि ओ थांफेरनो मोनाखै आङो गोबां बेरायनो लुबैयो आरो थांनोबो लुबैयो खिन्थु समनि आंखालाव बा एसे माखासे पार्सनेलि प्रब्लेमनि आंखालाव थांनो हायाखै आरो माने आरो आंहा माने ओरैबायदि मोनसे आसा जानानै दङ जे आङो ओ बैसागु बोथोर समावहाय आङो ओ बावखुंग्रि हाजोआव थांनो ओ माने औ औ औ दुनावनो मालाबा समावहाय खमबो सम जाहैया माने आरो माखासे थाखा फैसानिबो प्रब्लेम जाहैबाय
बेनो आरोखि नोंथां माने बावखुंग्रिया जाहैबाय मोनसे जोंनि सारा आसामावनो मोनसे इउनिक मोनसे फेस्टिभेल बादि बुंजायो नोंथां
औ औ
जेरै बेहाय नों आसामनि अनगा नों बेहाय मानिे सिक्किम दार्जिलिं वेस्ट बेंगल नेप नेपालफोरनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा माने दावगाय फैनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां बाहाय औ लोगोसे बे जोंनि बर'नि कालसार फोरखौ माने नुनो ओ मोनो जोंनि बर'नि ओं ख्रि संनाय कम्पिटिसनफोर बेफोर जायो औ बेफोरथ' माने आरो जोंनि बिटिसिनियाथ' जोंना माने दावबायफैखासै गासिबो जोंनि आसामना औ औ बेफोर आरो ओ दा होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायमोन दां
जागोन दे जागोन दे जागोन दे उनाव लोगो मोनफिनलायगोन